हेल'।
हेलौ।
अ नोंथां नोंथाङा खोनादो ना।
औ नोंथां खोनादों।
अ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौहाय। कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ नोंथांङा हागोन।
औ नोंथां बिदिब्ला। आं नोंथांजों सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा। सावरायनो हागोन दा
औ नोंथां सावरायनो हागोन
नोंथाङा दे सोलोंथायनि बागै एसे फोरमायना होग्रोलाय गिबियाव
औ सोलोंथाइ सोलोंथाइ होनबाथ' जोंहा माने गासैबो माने ओ सोलोंथाइखौ ओ लानांगौ जायो आरोना।
उम।
ओ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जों सोलोंथाइ लायोबासो जों माने फारफ्रोमथि। बो बिथिङावनो माने दावगानो सुबिदा मोनो एबा दावगानो हायो आरो ना। जोङो जायखिजाया मोनसे खामानियानो जाया माने मानो जोंनो। गिबियाव सोलोंथाइखौ नांगौ जाथारो आरोना। ओ गोबां फिसा फिसा खामानि फैब्लाबो अब्लाबो जों माने बे सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा जेबो खामानिखौनो मावनो हाया हयथ'बा जों सासे फालां थांखि एबा ओ बि दिनै बेफार फालांगि होबाबो जोङो बेफोरावबो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आरोना। माने फारफ्रोमफ्रबो बिथिङावबो सोलोंथायाइनि गोनांथि जायो होननानै बुंनांगोन मानो होनब्ला माने आथिखालावथ' गोबां साफ्रोमबो सुबुङानो सोलोंथाइ लाखायो नङा होमबा
उम
ओ गोदो गोदायनि दिनावथ' बेफोरबायाददि जोङो दा जेरैहाय जोंनि आथिखालाव माने फरायसालिफोराव सोलोंथाइ होयो बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ माने गोदोनि मानसिफोरा मोननो थाङामोन आरो। आरोना।
औ।
बिसोरो हयथ' बबेबा सासे ओ सासे सुबुंनिफ्राय एबा सासे फरायसालियाव थांनाय ओमफ्राय बिसोरो अबेबा दंफां साया अबेबा बेफोरबायादि न'खर न' न' थां नानै माने बिसोरो सोलोंथाइखौ लायोमोन होनना जों मिथिना मोनो आरोना।
होम।
अब्लाबो माने गोदो गोदायनि सुबुंफोरा जोबोरैनो गोरोंमोन एबा बे ओ। खनसे खेबसे फरायनायावनो एबा खनसे नुनायावनो जोबोद जेन गोसोआव थायोमोन बेफोरबादि ओ फरायोमोन आरो बिसोरो हयथ'बा जि थाखो बा नै थाख ओ दाइन थाखो गु थाखो बेफोराव फरायबा माने बिसोरो ओ मोनफ्रोमबो जेनेबा बिथिङावनो दावगानो हायोमोन ओ आथिखालाव माने बेसेबांखि गिदिर गिदिर फराया मानो अब्लाबो माने बांसिन जनि माने गोदो गोदो गोदायनि सुबुंफोरजों बेफोरबाददि ओ ओ जेनेबा ओ बेफोरबादि ओ हाया आरो। आथिखालाव माने। बांसिनै फरायबो माने मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो माने रोंजोबा अब्लाबो रोंजोबनो थाङा आरो ना।
उम।
ओ बेबादिनो ओ सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायथिनो हागोन ना
मोवदोङो नोंथां खोनायासै आं मोजाङै
नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन। सोलोंथाइ सोलोंथाइ बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइखौ माने जोंनि जिआव गोनांथार आरोना नोंथां सोलोंथाइया। जों जेनेबा। बहाबा मोनसे बहाबा दाबसे जायगायाव दावबायनो थांब्ला जोंनो माने सोलोंथाइखौ नांगौ जायो नङा होम होनबा नोथां जों गुबुननि राव भाषा राव भाषाफोरखौथ' जोङो रों रोङाना
औ
ससोंदों गोदो गोदाय सोलोंथाइखौ माने बिदि गोबां माने मोनजोबनो थाङामोन आरोना नोंथां गामिफोराव माने गोबां फरायसालि गैयामोन बिफोनजाय गैयामोन ना आथिखालाव नाथाय आथिखालाव दानिया गामियाव फ्रायानो फरायसालि थाब नाङो नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ माने आथिखालाव सोलोंथाइ लानाया जोबोर इजि जाबाय आरो ना नोंथां माने। उन्दैनिफ्रायनो लानानै माने गोदोरहालागै माने। फोरोंगिरिफोर माने टिचारफोरखौ मोनजोबनाय जायो गोदो गोद मोननो थाङामोन माने बहुत खस्थ'नि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो गोनां जायोमोन माने खाथि खालाफोरावथ' फरायसालिखौ मोननो थाङामोन माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायालागै थांनानै सोलोंथाइ लाहैनो गोनां जायोमोन नाथाय दानि जुगावथ' माने बेखौ माने खाथियावनो मोननाय जायो बेनिखायनो जोबोर इजि जायो सोलोंथाइ लानो जों माने जिउआव दावगालांनो थाखाय सोलोंथाय नङाबानो जाया आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
दानि जुगावथ' सोलोंथाइ गैयाबा जेबोआनो गैया होनजायो माने मोजां मोनसे माने। मायबा मोनसे खामानि मावनो थांब्लाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ साख्रि बाख्रि मावनोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ माने सोलोंथाइ गैयाबानो जोंनि जिवा जेबोयानो गैया होननाय रखम जायो आरो ना दानि नि जुगाव माने
औ नोंथां
बिथांमोननिहाय माने सोलोंथाइ लानो माने गामिफोरावहाय फरायसालिफोर दोङो ना गैया नोंथां
औ थिग बेबादिनो जोंहा बुंनो थाङोबा माने ओ सोलोंथाइखौ जेखिजाया खामानियानो जाया मानो सोलोंथाइनि गोनांथि जाथारो आरोना ना
औ जाथार
औ नोंथाङा बावैसो बुंनाय बादि ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइ थाबासो जोङो मोनफ्रोमावबो दावगालांनो हायो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जेरैहाय जोङो सोलोंथाइ लायोबासो जों गोजान गोजान जायगायावबो दावबायनो थांनो हायो हयथ' जोङो ओम उम गुबुन सोलोंथाइ लायै सुबुंफोरा माने गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थांनो हायाबो जानो हा हानाय आरो ना
औ औ
ओ बो थिग बेबादिनो ओ आथिखालनि गोदोनि दिनावथ' जोंहा द'जि जौखोन्दो बा बाजि जौखोन्दो बेफोरदिबाबो माने गोबां मुलाम्फा दंमोन गोबां गोबां माने खामानियाव फैयोमोन आरोना
उम
ओ आथिखालावथ' गोबां सोलोंथाइ लाबाय फारफ्रोमबो ओ साफ्रोमबो सुबुङानो माने सोलोंथाइखौ लायो ओ सोलोंथाइखौ लायो आरो बे सोलोंथाइयाव जों सोलोंथाइ लानायाव जोंहा बेबादि ओ गोबां बेफोरबादि ओ गोजौ थाखो बा गेजेर थाखो बिदि बेफोरदि थायो गेजेर फरायसालि बा बेफोरावबो मा बेफोराव माने गोबां फरायसाफोरा गोबां गोरों गोरों ओंखारलांबाय बेनि जोहै जोङो द'जि जौखोन्दो बा स्निजि जौखोन्दो बेफोरो माने जेबोआनो ओ जेबोयानो खामानियाव फैया एबा जोंखौ बेफोरबायदि ओ जों खामानिखौ मोननो थांलिया गोदो गोदाननि दिनावथ' खम जौखोन्दोंमबा माने जोंनाव गोबां खामानियाव फैयोमोन आथिखालाव माने गोबां फरायसाफोरा माने गोरोंनिख्रुइ गोरों दावगा दावगालांसिन नो हमबाय आरोना बिसोरो ओ औ बांसिन सुबुङानो दाइनजि जौखोन्दोखौबो साफ्रोमबो मानसियानो मोन फ्रामो ओ आथिखालनि दिनाव माने साफ्रोमबो ओ जुगजों लोगोसे माने दावगालांफादों बेफोरबाददि आरो ना बेफोरबादि ओरैनो गोरोंनिफ्राय गोरोंसिन जाबोगासिनो दङ आरो औ नोंथाङा ओ गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ। माबाफोर फारागथि नुनो मोन्दोंना
औ नुनो मोनदों नोंथां
औ
हेलौ
औ नोंथाङा फोरमायजागोन
औ औ दानि आरो गोदोनि बुंनो थाङोब्लाथ' गोदो माने मा बुङो सोलोंथाइ लानो बुहुत माने खस्थ' जायोमोन आरोना माने दा आरो बुंनो थाङोब्ला बुहुद माने उन्दै उन्दै माने बहु गोरों गोरा ओंखारबोबाय उन्दैफोरनिफायनो सोलोंथाइयाव माने दावगाबोजोब बाय माने दानि जुगाव माने बादायलायनायनि जुग होननाय रखम जाहैबाय आरो ना नोंथां गोदोथ' माने बुहुत गिदोर गिदोरालागै माने सोलोंथाइफोर मोननो मोननो थाङा रोङामोन खायसे खायसेथ' माने गावनि मुंफोरखौनो नामफोरखौनो लिरनो रोङामोन राय राय रायखांनो रोङामोन आरोना नोंथां
औ नंगौ
दा जोङो बुंना मोन उन्दै उन्दै गथ'फोरखौनो बुहुत मोजाङै माने बुंनो हानाय जाजोब्बाय गावनि एद्रेसफोरखौ बहुद गोरों जाजोबबाय आरोना दानि जुगाव बिनो आरो ना।
हेलौ।
नोंथा हेल' नोंथां
औ नोंथाङा फोरमायजागोन।
नों नोंथाङा माने गोदोनि सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ नोंथां बुंनो थाङोबा गोदो जोङो जेरै दा आथिखालाव माने गोबां फरायसालिफोराव जोङो फरायनो मोनो उन्दै समनिफ्रायनो बा खायफाया बेबायदिनो गोबां फरायनायखौ जोथोन लायो आथिखालाव बांसिनै माने ओ
आथिखालावथ बांसिन माने ओ साफ्रोमबो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माने प्राइभेट एबा बेबायदि। बिदि फैसा होनायफोराव बेफोरदि फरायसालि मोजांसिन जायो हयथ' मोजां फोरोङो बेफोरनि बेफोरखौ साननानै माने बांसिन सुबुङानो बेफोरो प्राइभेट स्कुलाव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सोनाय बेखौ जों नुनो मोनो आरोना
उम।
ओ बेजों लोगोसे गोदो गोदायनि दिनावथ' बुंनो थाङोबा जोंहा बेफोरबाददि फरायसालियाव गैयामोन हयथ' बिसोरो सासे फोरोंगिरि बा सासे गोरों सुबुङा माने
बिसोरखौ ओ जेनेबा बैफोर दंफां बासा दंफांफोरनि साया बेफोरबायदिनो ओ न' बे फोरावसो जोंङो सोलोंथाइ लायोमोन होनना मिथियो आरोना।
औ औ।
अब्लाबो मानो बिसोरो गोबां खामानि गोदो जेरै जिहेथु बिसोर गोदो गोदायनि मानसिफोराथ' बेफोरबायदि मावना दांना बेफोरबायदि जानानै फरायसालियाव थाङा हयथ' बिसोरो मोसौ हालेवनानै बा फोथाराव थां थांना फैनानैसो बिसोरो सोलोंथाइखौ लाफैनो मोनोमोन आरो ना
औ औ
बेबायादिनो बिसोर गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो खायफा खायफा जायफोरा माने फराय बायदोंं हयथ' बिसोरो अ बबेबा दाहोना थायो बबेबा दाहोना बेफोरबायदि लावखार आरि थायो बेफोर बेफोरजों थानाबो थानानैबो खायफा खायफा सुबुंफोरा माने सोलोंथाइखौ लानांगौ जायोमोन आरो ना। बिसोरो जों दा जेरैहाय गस्ला लंपेनखो साइकेलजों थाङो सोरबाबा गारि मथर माने गोदोनि दिनावहाय बेफोरबादि गैयामोन बिसोर माने गोजान जायगायावबाबो थाबायनानै थाङो थांमोन बेफोरबायदि आरो बिसोरो बेफोरबायदिजों जों दा जेरैहाय जेरै जोङो हौवासाफोरा दा गस्ला लंपेन्ट लंपेन्ट गाननाय बिसोर बेफोरबायदि मोनामोन गस्ला गिन्जि बा गामसा बेफोरजों बिसोरो सोलोंथाइखौ लायोमोन होनना जों मिथिनो मोनो आरोना
औ औ
ओ जिउआव सोलोंथाइया गोनांथार ओ बु साननो थाङोब्ला जोङो माने ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव दावगालांनो हायो आरोना। सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंना माने ओ जिउआनो खोमसि बेफोरबायदि होननानै जोङो मोनदाङो आरो ना औ
थारैनो बुंनो थाङोब्ला ओ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। गोदोनि बैसागो दानि गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ गोबां फारागथि दङ' आरोना बुंनो थाङोब्ला।
औ नोंथां दङ'
औ नोंथाङा बे फारागथिफोरखौ बुंनो हागोन ना?
फारागथिफोरखौ बुंनो हागोन नोंथां हानाया
औ फोरमायजागोन।
गोदोनि। माने गोदोनि फरायनाय आरो दानि फरायनाय बहुद फाराग दं नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
गोदो माने फरायनोब्लाबो जोङो माने हरफोराव फरायनो हायामोन माने जोंनाव गोदो माने बिदि कारेन्ट बा लाइट होनाय जेबो गैयामोन नाथाय। गोदो फोरजोंनो फरायनांगौ जायोमोन आरोना नाथाय दानि जुगाव माने बेफोर कारेन्टफोरा ओंखारबाय जेब्लाबो फरायनो बिहुर
औ औ बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ दे नोंथां दे दे